हेल' औ नोंथां माबायदि खबरा नोंथां
खबरा नोंथां।
औ औ नोंथाङा आंनियाबो इदिनो गेजेरावनो दंथायो दासान्दि
अ
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ' दालाय?
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां जिरायनानै दङ ओरैनो उम नोंथाङालाय
आंबो इदिनो नै दासो ओंखाम जाखांनानै दसे ओरैनो जिरायस्रांगासिनो दङ'
उम अ अ रायलाय जायो सावराय जायो
जौ फाननानै बर' हारिया खहा जादों ना मुलाम्फा जादों एसे रायलायनोसै नामा
अ सावरायजागोन नोंथां टपिकआथ' जोबोद मानि मोजाङानो टपिकआ
औ मानो होनोब्ला नै आगोलनिफायनो गोदो गोदायनिफायनो बर'फोरा जौदों बुंफबना थानाय एबा जौ फाननाय बिदि खामोना बेनिखायनो आं बे टपिकखौ लानाय जादों नोंथां दान्थे औ दे अब्ला रायलायनोसै दे नोंथांनि बायदिब्ला ओ जौ फाननानै जानायाव मुलाम्फा दंना ओ खहा दं नोंनि नों एसे फोरमायदो दे एसे बेखेवना हो औ
जौ फाननायाव ना नोंथां जौ फाननायावथ' बुंनो थांब्ला गोबां मानसियानो गोबां बाथ्रा बुङो सोरबा बुङो मोजां सोरबा बुङो गाज्रि सोरबा बुङो जेनेबा समाजाव खौ गुबुंले खालामो सोरबा बुङोबा रांखान्थियारि जेनोबा नोङो इक'न'मिकेलि इसेबाबो मानि फैसा आरजिनो हायो रांखान्थियाव एसे माबानो हायो बेफोरबायदि न'खर सालायनायफोराव इसे मुलाम्फा जायो बा हेफाजाब माबानो हायो बेफोर बायदि बुङो गोबां मानसि यानो गोबां ओ आंबो थ' मा बुंनो नोंथां बे जुदि जेनेबा जौ फाननायाव मोजां आरो गाज्रि मोननैबो हाबनानै दं आरो आंनि बायदिब्ला
औ नोंथां
आल' दं बेबो नङा गाज्रिआबोल गाज्रियाल' दं बेबो नङा
औ मोननै मिक्स जाखायो औ जेरावबो नेगेटिभ थायोबा पजिटिभ थायो होननाय बाथ्रा दं आरो ना जेनेबा ओ नै बाथ्रायावनो होननाय दं जोंनियावबो बर'आव इसोर थायोबा मोदाय था- गोन मोदाय थायोबा इसोर थाफागोन इदि होननाय दं आरो औ
मानोना जों दा नायनानै बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जौ फाननानैथ' जों गोबां रां आरजिनो हायो जेनेबा बे जौ फाननानैनो आरो नोङो खायसे खायसेफोरा जेनेबा ओ अमा फोर फिना अमाफोर फिनानै अमा फार्म फोर खालामनोबो हायो अमाफोर माब्रै माबा फिनो हायो जेनेबा दि जौ सावनायनि अफ्रिजोंनो आरो उम अब्ला मोनसे खामानियावनो आ- रो मोनसे आरो मोनसे बेलेग गुबुन मोनसे खामानियावबो बिनिफिट जायैबाय नालाय बेबो मोनसे एदभान्टेज बुंनो थांब्ला लोगोसेनो आरो ओ जेनेबा सानफ्रोमबो फैसाबो जेनेबा रांबो आरजिनो हायो जोङो नङा होमब्ला नोंथां मोजांनि मोजांनि बागै बुं मोजांखौ बुंनो थांब्ला जोङो माने
औ औ
आरो गाज्रिनि बेलायाव बुंनो थांब्लाथ' गामिया एसे सेबाबो समाजाबो गुबुंले खौथ' जानायखौ नुनो मोनो मानोना जेनेबा दाबसे गामियाव जौ सङो जौ स सङो ओमफ्राय जौ फानो अब्ला बै गामिनि गथ'फोराबो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जेनेबा बिसोरथ' सानफ्रोमबो नुबाय थायोना सावनायफोरखौ संनायफोरखौ नुबाय थायो अब्लाथ' एसेबाबो लोंनायनो गोसो जागोन गथ' उन्दैफ्रा बिसोरथ' बांद्राय बुजिनो हानाय जाथ' जायाखैना अब्ला बिसोरो जेनेबा सानसे लोंदावबाय बिदिनो आरो माब्लाबा सानसे लोंदावबावबाय बिदिनो लोङै लोङै जेनेबा औ सर' जालांबाय बा हुदा जालांबाय अब्ला बेफोर गाज्रि लामाजों थांनाय जाहैबायना बेबो मोनसे दिसएदभान्टेजआ। आरो खायसे खायसेनाथ' न'आवनो सावबावो आरो न' न'आवनो सावो। जेनेबा हिनजावा न'आवनो सावबाय आरो हौवाया न'आवनो लोंबाय। बेखौनो अब्ला बेफोरबायदिबाथ' रां आरजिनो हाया आरो नोंना देहायाबो खायसे खायसे न'खरफोरावथ' बुंनो थांब्ला फुंनिफ्रायनो लोंग्राफोरबो दंलायबावोसोनो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायदिया रां खामायनायनि सोलाय गावनि देहाखौसो नस्थ' खालामना लानाय जाया होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ। नायोबाथ' बिदिबो नुयो ओ लों लोंसे लोंनानै लोंना थाबाथ' जेबो नङा नोंथां। लोंनानै ओ न खराव दावराव खामग्राबो बुहुद नुनो मोनो ओ आगोलनि दिनाव नायोब्ला बर' समाजाव बर' समाजखौनो लानि जोङो। बर' समाजाव नायोब्ला माने हौवाया बिसिया जौ संनानै फाननो साननानै जौ संनानै ओ‌ दोननायखौ लोंनानै हौ‌ फिसाया लोंनानै दुम दाखाल बानायनायखौ नुनो मोना आरो बांसिन। नानो आगोलनि जुगाव बेनिखायनो गुबुन हारिफोराबो जोंखौ मुगैनो हमदोंमोनदां आंनि बादिब्ला ओ औ। मानो होनोब्ला ओ सानफ्रामबो सानफ्रामबो लोंनानै बे ओ सर' हुदाया जालांनायखाय स ओ खनफ्रोमबो नांलायनायबो नु नुनो मोनोमोन आरो सामफ्रामबोनि ओ माबायाव दिनाव औ।
जेनेबा सुख सान्थि गैला दावराव दावसि सानफ्रोमबो जुदि गथ'फोर फरायनायफोर दंब्ला जेनेबा बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा ओम फरायनायफोराव गोबां हेंथा मोनो बा माने बिसोरो सुबिदा मोना। बेफोरबायदि आरो।
औ गथ'फोरा औ गथ'फोराबो ओ फरायनाया फरायदोंमोनब्लाबो बिफानि दावराव ओ न'खरनि दावरावनि थाखाय फरायनाया खम जाना थालाङो आरो बिदिनो गथ' बिसोरनि गथ'आबो उनाव थाङै थुङैनो मोनसे लामायावनो बेफोरबायदिनो। जालां नांगौ जानानै थायो आरो माने औ।
नुखाबाय नालाय लोंनाय दा गथ'आबोथ' एसे गिदिरानो लोंबायब्ला उन्दैयाथ' सोलोंखागोनानो।
औ औ नोंथां औ दाबो नुनो मोनगोन नोंथाङा। अ ओ सेरेब सावनायनि न'खरफोराव थांबाथाय नुनो मोनगोन एसे बिसोरनि ओ न'खरफ्रा ओ डिसएदभान्टेजखो बुंनो थाङोबा ओ न'खरफोरखो आलाय सिलाय नुनो मोगोन आरो कारन ओ सेरेब सावनायनि ओ सेरेब सावग्रानि ओ हौवाया एबा फिसाया ओ लोंग्रा जानो नागिरो आरो सरा सर' जालाङो आरो औ हुदा जालांमो साखिनायनियावनो साखिनायावनो
सानफ्रोमबो इसे इसे लोंदावबाय थाबाय बिदिनो इसे इसेयावनो बांलांबाय। बांलांबाय आरो नों जै जौ लोंनानै इसे नि सा नांबाय अब्ला खामानि मावनो बाबाय नोङो आरो सामफ्रोमबो लोंबाय थायोब्लाथ' नोंनि देहा सोलेरा ओरैबायदि दुरबल जालाङो माने लो बाहां जालांथारोना खामानि दामानि मावनो मावनो बानाय जालाङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि आरोना
खायफा खायफानि न'खरखौ नुनो मोनगोन आबो दाबो नायबाबो नुनो मोनगोन ओ ओ फिसाइया जौ लोङै लोङै ओ फै ओ फैसा थाखा थाइसेबो आरजिया जालांनो हमो अब्ला ओ बे ओ बे फिसाया ओ एखो मावालासे नो हिनजावनि नै थाइसे थाइनै ओ मोननायखौबो सेरेब फाननानै मोननायखौबो ओ हिनजावनिफाय बिसिनिफाय सिग्लाब बोग्लाब थाइसे थाइनैखोनो लाना था नायसो नुनो मोनो आरो लोंबावनो थाखाय न'आव गैयाबा अब्ला सानना नायदो ओ जेंनाथिं नायोब्ला ओ डिसएदभान्टेजों नायोबा खहाथिं नायोब्ला बुहुद खहा आरोना हले मोजांथिंबो नायोब्ला बुहुद मोजां। जाङै ओ रोङोब्ला खायफा खायफाफोरनि न'खरखौबो नुदों आङो जे रै नै खाथि खालायाव नुयो जोंनियाव दा दाथ' ओ मोजां जाजोब बाय आ आथिखालाव बर'फोराबो सेरेप सावनानैनो ओ सानसेयावनो ओ नैरोजानि ओ गोजौआव खामायनो हानायबो दङो। दानि आथिखालनि न'खराव औ। औ नोंथां माने बि औ अब्लाथ' औ अब्ला ओ साख्रि ओ मावनायनि जब मावनायनि बेथनदोनो ओ समान जाहैफ्रामो आरो रोङोब्ला औ अब्ला रोङोब्लाथाय बेखौ बिजनेसथिं नायोब्ला बुहुत लाब दङ' अब्ला न खरा जौगायो। गथ' फरायनायफोराबो जौगागोन मोजां मोजां इउनिभारसिटि गोजान गोजान ओ फोराव डाक्टर ओ इन्जिनियार जाहै ओ जाहोनोबो हागोन आरो फिसा फिसौखौ बेफोरखोबो आथिखालाव बुहुदखौनो नुगोन बिदिबो जाहांबाय ओ आगोल आगोलनि समावबा नायोब्ला ब फाननानै एबा संना जानानै माने ओ गोरिब
उम उम माने गोदोनि समाव बांसिन गावनो संनानै गावनो लोंनाय बेफोरबायदिमोन आरो
औ औ बिदिसो
अब्ला दाथ' दानिया इसे
औ दानिया ओ सोलायबाय दाबो दङो खायफा खायफा बात ओ सोलाय हमजोब्रा फ्रामबाय आरो बेनि औ बेनिखायनो ओ गुबुन हारिफ्राबो जोंखौ मुगैयोमोन आरो बर' हारिसो ओ मासो होननानै जे ओ जेब्ला हाबा बिबाफोर जायोबा बरफोरनि जौनि फख्रि होननाय बाथ्रानो दंखायो जौनि फख्रि खामनानै होयोमोन अब्ला गुबुन हारिफोरा बेफो फोरखौ नुनानै मानो मुगैया जानो हा हागौ नङा होमब्ला नोंथां? ओमफाय बेफोरनि थाखाय मुगैजायोमोन आरो मुगैजानाय मुगैजानांगौ जाना फैयोमोन आंनि आंनि बादिब्ला दा सोलायनो हमबाय बिदिनो ओ दा सोलायनानै ओ औ जौफोरखौ इमान होला आरो लिमिटनि होग्रा जालांबाय आरो। दाथ जोबोद मोजां जालांबाय बर' समाजा
माने जौ संनायाबो एसेबां गाज्रि नङा आरो बेखौ जुदि जोङो मोजां लामाथिं बाहायनो रोंब्ला नङा होमबा नोंथां कमारसियेल कमारसियेल लाइन जों लांनांगोन बिखौ जोङो जेनेबा द दाब्लानो गोदोनि स्टायल जोंनो थांबाय थायोब्ला जानाय नङा माने जों गावनो सावनानै गावनो लोंब्ला बेफोर बायदिबा जानाय नङा। नङा होमबा नोंथां उम।
दे अब्ला टाइमा बारबाय नाम नोंथां एसे औ दोन्थ' लायनोसै। दे नोंथां जोंनि टपिकखौ बेयावनो ओ दोनथनसै। दे ना उम दे औ दे।